अ हेलौ
हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनागासिनो सिस्टारखौ। बिनेमा
होमबा जों मोनसे टपिकनि सायाव सारायनोसै।
औ औ सार सावरायजागोन। औ खोनादों औ
ओ जेरैहाय बर'फ्रा ओ न'आव मा मा जुनारिनो फिसियोमोन माबोरै आरो मानो बेखौ एसे ओ नोंथाङा खो
औ औ औ खोन्थानो हागोन औ गिबियाव जों न'खराव फिसिनाय जिब जुनारफोरनि सोमोन्दै आं बुंग्रोनोसै फंनैसो जोंहा न'खराव फिसिनाय जुनारफोरनि मादाव मोसौ मोसौ बोरमा दाउ अमा बेखौ जों फिसिनाय जायो। मोसौ बा अमा फिसिनानै जोङो गोबां रां आरजिनानै जोंहा न'खरखौ खु खुंनायाव बा गथ' गथाय फोरोंनायाव गोबां माबा मोननाय जायो हेफाजाब जोङो जेरै मोसौ मोसौ फिसियोब्ला मोसौ हालुवाजों जों आरो आबाद मावनानै बिदिनो गाबोन फसल दिहुननानै जोङो बाजाराव फाननानै जों बिनिफ्राय रां खामायनो हानाय जायो आरो आरो गायस मोसौ गाइया जोंना गाइखेर होयो नालाय गाइखेर होनानैबो गाइखेर होयो ओमफ्राय बेखौ जोङो सेरनानै गाइखेरखौ दयारि बा गाइखेर लांग्रानो फानहरनानैबो जोङो रां आरजिनो हायो आरो माने
औ औ नंगौ नंगौ।
खोमारो आरो। अमा अमाखौबो जोङो आथिखालावथ' अमानि दामा बा बेसेना गोबांसै। जोङो अमा। फिनानै जोङो फिसा होयोब्ला बे अमा बिमा मासेयानो जिथा बा जिसे बिदि बिदिनो फिसा होयो आरो बे फिसाखौ जों फिसाखौ जोङो बाजाराव फानहैनानै बिदिनो मासेयावनो सारि हाजार पास हाजार बिदिनो बेसेनाव फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनो हानाय जायो। आरो माने बेखिनि आरो बिनि सायावबो दे नोंथाङाबो फंनैसो न'खराव फिसिनाय जिब जुनारफोरनि मादाव
आं मिथिनायाव जोङो ओरै हांसो दाउ फिसिबावो लोगोसे जों जों बे दाउखौबो फिनानै जोथोन लानानै जोङो गोबां रां आरजिनायाव जों मदद मोननो हायो। लोगोसेनो जों न'खराव गावनि जानाय आदार गावनि प्रटिननि थाखाय जोङो गोबां माने भिटामिनफोर मोननो हायो जों दाउनिफ्राय देहा लाखिनो हायो बिदिनो जों हांसोखौबो बिदिनो जोङो जानायनि थाखाय आरो जोङो रांखान्थि बिथिङाव जोङो रां। आरजिनो थाखाय जोङो फिसिनाय जायो। लोगोसेनो बर'फ्रा बायदिसिना फुजाफोर होनायाव जों बाहायनाय खौ मोननो हायो।
औ नंगौ औ जेरै दाउला गोजा बे दाउला गोजाया जोंनि जोबोर गोनांथि जायो हगारनाय बा फुजा फोरबो औ आरो दाउसा दाउसा दाउसा फिसा आं गोरलै गोरलैयाबो
औ आरो औ जेब्ला जोङो सा सासे बिमाया जेब्ला गथ' जोनोम होयो अब्ला बे समाव जोबोर खमजुरि जायो अब्ला जोङो दाउ फिसाखौ खौबो ओ संना जाहोनायखौ जों मोननो हायो नोंथां आरो लोगोसे जे बेमारिफोरनोबो ओ फिसा माने बे-बेमारि समाव मानो फिसाखौ जाहोनाय जायो नोंथाङा एसे मिथिनो मिथियो नामा जे बि गिदिरखौबोथ' जानो हायोमोन फिसाखौसो जानाय जायो जे
माने बे फिसा फिसाहांबा देरफुनाय बेयो माने बांद्राय बे दाउनि मोदोमा गोरा जाया माने गुरै आरो जानो गोथाव माने सिशबरहाट बिदि होननानै अरनो हानाय हिसाबै जाहोनाय जायो आरो माने भिटामिसिन थासिनो होननानै आं मि थिनो मोननाय जायो आरो बेनिखायनो देरफुन ला मास मोननै मोनथाम जानाय बेखौ जाहोनाय जायो आरो बेमारिफोरनो
अ आरो जों मोननो हाबावो एम्फौ बर'नि गाहाय फिनायाव बेबो मोनसे मैखोम फिनायाव ओ औ बे एम्फौ लाथा ब फेमास न
उम
जों बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो फिबोनायखौ जों मोननो हागायो हायो ओ औ जोङो बे एम्फौखौ फिसिनो थाखाय गोबां मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बिलाइफोरजोंनो फिसिनाय जायोना नों थां औ बेजोंनो लोगोसे बिनि फिथोबखौ ओ मा होनोमोनलाय ओ दिरुं नङा खुन्दुं ओं इन्दि सि
खुन्दुं दिहुननानै औ इन्दि सि बानायनानै
ओ
जि दाबाय आरो बे जि दा जिया जोंनि बाजाराव फानोब्ला गोबां माने बेसे सेन गोसा आरोना। बारा मोन नुनो मोननो थाङा नालाय। माने बेसेन गोसायाव जोङो माबानो बायनो गोनां जायो आरो माने।
ओ बेजों बेजों लोगोसे जों सैमाखौ मोन ना एसे फिफानाय।
सैमाखौबो फिसियो फिनाया माने औ खायसेया फियो सैमायाबो न'आव फिसिजानाय जुनाराव अब्लाबो जोङो माने बेदर जानायाव बाहायनाय जाया आरो माने बेखौ बाहायाखै।
खासे न'खर सामलायनो माने हेफाजाब होफायो। ना न' नेनाय मानायफ्राव एसे नुयो आरो आं माने खायसे सैमा फोरखौबो
माने मोनानि समाव सोरबा फोर दुथांबा माबा जिब जुनार फैयोब्ला माने सोंनानै बिनि आवास खोनायोब्ला जोङो माबा मोनसे फैदोंदां सोरबा फैदोंदां होननानै जोङो मिथिनो हानाय दोबहोयो आरो माने।
बेनि थाखायनो जों बे आर्मि डिफेन्स हान्जाखौबो जों लाफानाय मोनो। नुनो मोनोना? सैमाखौ इसोबो बाहायो खोमा।
उम बिसोरो माने बहाबाफोर गुलि बारुद बा माबा मोनसे ए बेफ्रुग्रा मुवा दङब्ला बे सैमानि दारैनो मोनामसु मोनामसु औ हमनाय जायो आरो बेखौ जों खोनानो मोनो माने जोंथ' प्रेकटिकेलि जों मोननाय जायाखै माने जों मिथिनो मोन्दों आरो माने
ओम
मोनाम सुनानै ट्रेनिंबो फोरोंनाय जायो बिसोरखौ माने
उम
बबाहा बहाबा गाज्रि जायगायाव माने दै मा होनो इदिखौ नक्सलि बा बायदिसिना गाज्रि आखुनि मानसिफोरा जों लामा सामायावबा बहाबाफोर बेफोरसो मुवाफोर फबना दोनदोंबा बे सैमानि दारै हमनाय जायो आरो
लोगो ओं लोगोसे जोङो बोरमा बोरमाखौबो फिसिनानै जों गोबां ओ रां आरजिनायखौ मोननो हायोना
औ नंगौ बोरमायाबो न'खराव फिसि जानाय जुनार हिसाबै ओं
ओ खोनानो मोनो माने मिन्थियो माने बोरमाखौ जायोब्लालायनो माने देहाया थान्दा थायो नो एसे मोजां होनदों आरो ओं थैबारा औ थैबारायो अमाखौबोथ' जों जानानै गोबां माबानो हायोना देहाखौ मोजाङै लाखिनो हायो ओ बर'नि बयनिख्रुइबो गोथावसिन बेदर होनबा अमायानो जाहैबाय
औ औ मुंदांखा थिसार जानाय ना बर'नि
ओं जों बे ओ अमाखौ जों थिनानै जानायबो मोननो हायोना फोराननानै लोगोसे
ओम फोराननानै जायो औ खायथा बादिया आसारबो खालामनायखौ जों नुनो मोनो आसार
ओ
साफा सानै आरो गोबाङा
ओं आथिखालाव आरोना
थि खालामो
गोदो बांसिन ओरै ओ फोरानना दोननानै जानायखौ मोननो हानाय जायोमोन आरो ना। ओ बिथाङा आं
औ देलाय बुंलाय
थांनाव मोनसे सोंनो सानबावो जे ओ हाग्रानि जुनार आरो न'आव फिसिनाय जुनारफोरनि सायाव माबाफोर ओ फारागथिफोर मोननो हायो नामा माने नुयो नामा एसे खोनथानो हागोन नामा?
फारागथिया न'आव फिसिनाय आरो हाग्रायाव फिसिनाय फारागथिया बेनोदि जेरै सैमा बा दाउ बिसोरो माने जोङो माबाफोर सावुन होयोब्ला जेरै सैखौ सैमा लेंहद हरनाय जोंहा मोनसे सोदोब दं ना गुर-गुरबा गुद गद' गद' होन्नाय बिदि जेब्ला मानसि सिया बुङो अब्ला एसे सैमाया बुजिनानै खाथियाव फैयो आरो माने आरो दाउ गाबज्रिनाय सोदोब दङ ना जेरै
औ दङ दं ओं
बे सोदोबखौ जों बाहायोब्ला। दाउफ्रा न'आव फिसिनाय दाउफ्रा फैगोन आरो माने आदार जासिदों साननानै आरो हाग्रायाव फिसिनाय दाउफोराथ' जोङो गाबज्रिब्लाबो फैया माने खाथियाव थाङोब्लाबो गिनानैसो ओंखारनाय नुनो मोननाय जायो आरो दाउनि बे मोनसे फारागथि
औ
आरो गुबुन जेरै हाग्रा हाग्रानि जि मोसा लख्रा बिसोरनि खाथियाव थाङोब्ला जोङो माने खैफोद जानो हागौ बा जागोन जों बे खौ नुहुरो आरो न'आव फिसिनाय बिदिनो मोसौ मैसोफोरनि खाथियाव थायोब्ला बा थांब्ला जोङो खैफोद गैया आरो मानेखौ जों नुहुरनो मोननाय जायो बे मोनसे फारागथि आरो
औ आरो जों बे न' फिसिनाय जुनारफोरखौ एसे नोरोमसिन मोननाय जायोना ओरै हाग्रायाव मोननाय माने जेरै जों अमाखौबो थ' ओ बहुद दिडफारेन्ट मोननो हायोना हाग्रानि अमा आरो न'आव फिसिनाय अमा
हाग्रानि अमाया खुगा गोलाव अलाव जायो माने
अ
खबाया एसे गोलाव गोलाव आरो बिदिनो ओमफ्राय
उम
गिख' माने आंखौ माबा मोनसे खालामगोन नामा होननानै एसे मानसिनि सावन खोनाब्लानो खारो आरो माने हाग्रानि अमाया गावनि जिउखौ बोरै बासायनो हागोन रैखाथि खालामनो हागोन बेखौ आरो अ न'नियाथ' मानसि फिजोंनो फिसिजानाय हिसाबै
ओम औ एसे मानसि सिनि माबाया हाब आरोना एसे क्लस बन्दिं बानायना लानो हाबाय दे होमबा नोंथां जोंना समा जाबायमोन
औ औ दे औ
औ जागोनदे